नोंथां आ नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो आंनि आंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय
औ आं नोंथांनो कल फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ जोंनि बर' समाजावहाय जौनि बाहायनायखौ लानानै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सान नोंबो सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां ओ थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां।
औ। ओ बिदिब्ला जोंङो जोंनि बर' समाजावहाय जौखौ माबोरैहाय बाहायो आं नोंथांनो। फंनैसो रावआव फोरमायना होनोसै नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओ जौ होनोब्लाथ' जोंना बर' समाजावहाय गोदोनिफ्रायनो जोङो। जौ संनायखौ ओ नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां ओ जों दा आथिखाल मुगायावबो। बो जौ बाहायनायखौ ओ जोङो नुनो मोनबोगासिनो आरो। आरोना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोङो गोदो गोदाय आबाद। फोथाराव हाय आबाद मावखांनानै जेब्ला मेंनाय मोनों अब्लानो ओ खुरैसे। एबा खुरैनै लोंनो थाखाय न'खरावहाय ओ जौ संनानै दोनोमोन आरोना नोंथां। ओ बेजोंनो लोगोसे न'खरावहाय अमा। फोरबो ओ लानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन गिबियावनो जोङोहाय दा। ओ जौखौ माबैहाय सङो होनोब्ला जोंना मोननै रोखोमनि थायो जौआ जेरै। जौ गिसि। ओमफाय जौ गोरान बे मोननै रोखोमनि थायो आरोना जोङो जौ सोंनो थाखाय जोंनो गि। बियावनो एमाव नांग्रोगोन आरोना नोंथां एमावखौ जोङोहाय मारैहाय बानाय। नोब्ला जोङो गिबियावनो एमाव जाखायनाय बेखौ जोङो मोखां हिसाबै बाहायनाय। जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो एमाव बानायनो थाखाय गिबियावनो माइरं। खौ सोमनानै दोननांगोन जाहाथे बियो देयोबोला ओ गुरै। रुइनानै थबनो गेब्लेयो बेनि उनावहाय जोंनो। बे माइरंखौ सुखांनानै दै गस'नो थाखाय दोननानैहाय जोङो बारिफोरावहाय। हाय बा लामाफोरावहाय रज'नानै थानाय जोंना जेरै मो खोना बिलाइ खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ। बायदिसिना बिलाइ होनानै जोङो बे बायदिनो माइरंखौ होनानै जोङो उवाल बा गायेनावहाय देना लानाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बै देना लानाय गुन्दैखौहाय। दै लगायनानै जोङो माखासे फिसा फिसा लारु बानायनाय जायो बै लारु बानाय जोङो लाखानाय मोखांजोंहाय ओ फोन्नानै जोङो बेखौ ओ। हरनै बा हरथाम दोननानैहाय जोङो बेनिफ्राय एमाव बानायनाय जायो आरोना नों बै एमावहा जेब्ला ओ। गोरा जागोन अब्लाना जों बेखौ सानदुंङाव दोननानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो। जुमाय संनानैहाय बै एमावखौ फोननाय जायो जुमाय संखांना फोन नानै बै ओ एमाव। जेब्लाना बैनिफ्राय ओ रोसि ओंखारगोन बै जुमाइनिफ्राय अ ब्लाना बेखौहाय जोङो थौबा माखासे दोनग्रा आइजेंआव दोननाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव। हरनै बा हरथामसो जानायनि उनाव जों बेखौ ओ जौगिसि महरै बानायनाय। खौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ जोङो बे जौ गिसि खौनो जोङो ओ जौ गोरान हिसाबैबो बाहायनाय जायो जौ गोरानखौ जोङो माबोरै बाहायो होनो। सङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो बै सोखांनानै दोनखानाय ओ जौ गिसिखौ जोङो। अरदाबाव लांनांगोन बेनि उनावहाय जोंना ओ फायला होनो जायखौ बेखौ होनाय जायो जेब्ला बे फायलाया फायला थाबासो जोंना सेरेबा गगोन नालाय नों थां बेनि फायलानि सायाव जोङो आरोबाव थौ मोनसे दोननाय जायो जाहाथे बैयावहाय। गरम बांद्राय जाया बेनि जाहोनावहाय जोङो ओ दै गिसु होनाय जायो। आरोना जेब्ला बै ओ जुमायनिफ्राय बै फाइलायावहाय जेब्ला खफ' जागोन गोदौनानैहाय बै खफ' नो जोंनिया सेरेब महरै गनाय जायो आरोना नोंथां जेब्लाना बै खफ'आ बांद्राय ओंखारगोन। अब्लाना सेरेबा बांद्राय ओंखार ओंखारगोन आरोना बेनि उनावहाय बै दैखौ जेब्ला दुंबाय थागोन अब्ला जोङो गारनानै जायो आरो ना नोंथां जेब्लाना बैयो बैनि जारफोरा खमायलांगोन अब्लानाहाय ज बे जौ गोरानाव गोरानखौ खांनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जौ गोरानखौ खौ बानायनाय जायो आरो बेजोंनो जोङो बैजौ गोरान बानायनायजोंनो अफ्रिफोरखौ होनानै जोङो माखासे बर' आइजोफोरखौहाय ओ बेबायदिनो अमा फिसिनायखौ खौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो बैसागु दानावहाय ओ माइब्रानि जौ संनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां माइब्रानि जौखौबो जोङो बेबायदिनो संनानै संनायखौ जोङो नुनो मोनो जाहाथे जोङो बोसोराव खनसे बैसागु फैयोब्ला जोङो जाहाथे रंजा बाजायै खुरैसे खुरैसेबाबो लोंनानै गावनि गोसोखौ ओ गोजोनग्लाय होनो थाखाय जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि बो जौखौ माबोरैहाय सङो बा जौ संनानै जोंनि ओ सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर बा जोंनि बर' समाजावहाय फ्राय माबायदि गोहोम गोग्लैदों नोंथाङा आंनो फंनैसो राव फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। जोंना ओ नोंथाङासो दानि बुंलांनाय बायदि जौखौ बिदिनो एखे रोखोमैनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो जौखौ सङो।
बिदिनो औ बिदिनो जोंना जौ संनानै बर' हारियावहाय गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय जोंहा गुबुन फारसेथिं ओ मुलाम्फा जानायखौबो जोङो नुनो थाङो बेनिनो आंङो नोंथांनि सेराव मुलाम्फा औ माबायदि मुलाम्फा जायो बेखौ एसे फोरमायग्रोना होनोलांनो सानबाय। जोंना बर' आइजोफोरा औ गोबां बर' आइजोफोर दं जेराव बिसोरो जौखौ ओ संनानै फाननानैहाय जोंहा गावनि न'खरखौ सालायगासिनो एबा गावनि जिउआव ना गौ बेसादफोर बिनि गथ' गथाय फरायनायखौबो बे जौ फाननानैनो बियो फोरोंगासिनो। बिदिनोहाय जोंहा रांखान्थि थि बिथिङाव बिसोरबायदि ओ औ आइजोफोरा गोबां ओ
औ नंगौ नोंथां। औ नोंथां नोंनि बाथ्राखौ आं एसेबां मोजां खोनानो हायाखै। मानो होनोब्ला नोंथांनि आसि जानांगौ।
औ। अ जोंना बिसोर ओ आइ बथलसे जौआव जौ ब्रैजौ उनाव फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनो। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ। औ बिदिनो बिसोरो फानहैना औ बिदिनो बिसोरो फानहैनानै गोबां रांखौ खामायनायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथायहाय जोंहा ओ गुबुन फारसे थिं नायोब्ला जौ संनानै फाननायनि थाखाय जोंहा गोबां बर' लाइमोन फोरानो गाज्रि जालांनो हमदों एबा गोबां लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा जौखौ जोंना गावनि रंजानायनि निसा होननानै बाहायनो लादों।
दानि औ जोंनि दानि सेंग्रा सिख्ला होनोब्लाथ' जोंना मबा मोनसे जोंनि मेल मिटिं एबा फांसन बायदिसिनायानो। जोंहा जौ नङाबानो जाया बि बिदिसो बिसोरो गावनि जिउखौहाय बिदि खालामनानै लाबाय, मानो होनोब्ला? बुंब्ला औ मानो होननानै बुङोब्ला? जाय सुबुङा जौखौ लोंदावो बे सुबुङा गारनो मालाबाबो मालाबाबो गारनो हाया बिदिनो औ। बिदिनो बियो लोंबाय थानो लुगैयो बेनि थाखायनो जोंहा गोबां बर' सुबुंफोरानो जौजों नाख्रेब जाबाय, बिदिनो जोंहा औ जौखौ गुबुन गुबुन जायगायाव पिकनिक एबा बारा लावखार ओंखाम जानो थांनानै जोंना सेंग्रा सिख्लाफोरा बिदिनो गोबां बायना लोंनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि जाउनाव जोंहा बायना बिदिनो लोंखांनानैहाय उनावहाय गाव गाव लोंखांनानै बिदिनो जोंनि मेलेमाहाय खामानिखौ जोङो मावनो रोङा जाहैयो एबा मेलेमहाय औ मेलेमाव जोंनि मेलेमाव साननो हानाय। गोहो खमायलाङो बेनि थाखाय जोङो गोसोआव जि फैयो बेखौनो मावो बिदिनो बिसोरो लोंखांनानैहाय जेबोब्ला बिसोरनि मेलेमाहाय साननो हानाय गोहोआ खमायलाङो अबोला बिसोर गोसोआव जि सानो बेखौनो माव मावसै बिदिनो सासेया सासेजों नांज्लायनाय एबा सासेया सासेजों बुज्लायनाय बुज्लायनाय सोरबा लोगोजों लोगो बुज्लायनाय सोरबा सोरखौबा बुनानै थांनाय लोगो जमा जानानै बिदिनो गोबां बर'फोरा जिउ गोमानो हमदों बिदिनो आरो जोंहा औ जौखौ लोंखांनानै गावनि गोसोआ जा थिनो बेखौनो मावो होननाय बायदि जोंना बिदिनो गारि बायदिसिनाखौबो जोङो- गोसा गोसा सालायना होनानैहाय जोंना गोबां सुबुङानो जाब्रबथायाव जिउ गोमा आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां सुबुङानो देहायारि नोरजिया जाना दं। सोरनाबा आथिं बायनाय सोरनियाबा आखाइ बायनाय बिदिनो जोंनि बर' सुबुं फोरा जौजों नाख्रेब नाख्रेब जागासिनो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि थाखायनो जोंना जौ बाहायनाया जोबोद गाज्रि होननानै सानना मोनो बात जौआ मोनसे ओरैबायायदि बुस्थुदि जाय बुस्थुखौ जोङो लोङो लोङोब्ला जोङो बावनो हाया।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बे जौखौ लोङोबाथाय जोंनि साननाय हनाय बायदिसिनाया जोंनिया गोहोआ खमायलांनायजों लोगोसे जोङो गावनि गोसोआव जा फैदों बेखौनो मावो आरो जोंना जौखौ लोङोब्ला एबा जौआ जेब्ला जोंनि देहायाव हाबो अबोब्ला जोंनिया गोबां देहानि गोबां
देहाया गोबां गाज्रि जायो एबा जोंनि देहाया गोबां गुबुन गुबुन खामानि खौ जोङो मावनो बायो बिदिनो जोंना जों बांद्राय जौ लोंनायनि जाहोनावबो खायसे खायसे सुबुङा बुनानै थैनाय इदि बिदि बायदिसिना जालाङो बिदिनो ओम जौ और स' औ स' जेबोब्ला जोंनि जौ ओ देहायाव जौआ ओम बांद्राय हाबो अबोला देहायाबो गोबां लोरबां जानायजों लोगोसे बे ओ ओ थानो सुखुवा बिदिनो बायदिसिना मोनो बिदिनो लोरबां मोनो। बिदि लोरबां जानायनि जाउनावनो बियो औ बिदि लोरबां जानाय नि जाउनावनो ओ खायसे खायसे मानसि ओ सुबुङा बिदिनो गोबानाय बायदिसिना जानायखौ जोङो नुनो मो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ नोंथांजों जौनि बागै सावरायना नै गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ आङो मोनथिनायजों लोगोसे आंनि जा ओ मिथिनो होननाय एबा जनाय बेखौ नोंथांनि सेराव फोरमाय मोननानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नों थां।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांनिफ्रायबो आङो जौनि सोमोन्दै माखासे मो थिनो मोनै बाथ्राफोरखौहाय मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां जे जोङो जौ बाहायनाया जों नि थाखाय मोजांना गाज्रि बेखौहाय नोंथाङा आंनो मोजाङैनो फोरमायथिना बा बुंफोरुरना हो बाय बेनि थाखाय आङो नोंथांनिसिम साबायखर जासिहर बाय नोंथां गोजोन्थों।